हेल' -हेल' हेल' नोंथां मा खालामदो?
हेल'
हेल' नोंथां।
हेल'
खोनादोंना हेल'? खोनादोंना?
औ खोनादों हेल' आङो दङ ओरैनो लामायाव बेरायदो।
अ
औ
ख्रै जानाय?
ओ जोंहा आलुजों नामोन।
उम
सालाय मा ओंख्रै जाखो?
जोंना माबा थास' आइथिं ओमफ्राय मेवा गोखै बयलारसोमोन‌।
उम नोंथाङा दा सान्दि मा मा खालामगासिनो दं खोन्थानो हागोन नामा? दिनै मा मा खालामखो मैया मा मा खालामखो?
ओ आंथ' दासान्दि खालामनाया ओरैनो दा दैज्लां बोथोर नालाय एसे फोथारनि खामानिफोरखौनो मावला बायदोंमोन आरो। दाथ' माइ गायनाय दिन औ दाथ' माइ गायनाय दिन नालाय बिदिनो जोंहा माइ गायगासिनो दं नालाय ओ माइ गायनायाव माने खोथिया रोगानाय बिदिनो ओमफाय रुवानिफोरनो इदिनो सा हैनाय ओमफ्राय बिदिनो न'आव एसे एनै खामानिफोरखो मावलाबायदो दं आरो।
अ साबै
नोंथाङालाय
जोंहा ओरैनो दा लानायाव खाम्बासो लागोनमोन आरो रुवानिफोरखौ माय गायनायाव। औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दासिम देलाय?
आंबो बिदिनो दंगासिनो। दे बुं नोंथां दे बुं बुं दे।
हो हेलौ नोंथां मोजाङै खोनाफैनो हायाखै।
खोनादोंना?
उम दासो खोनादों हेल' औ।
जोंहाथ' बिदिनो माइ गायनाय बिदिनो बारा गैया
अ
बिदिनो दा दंबावो ओरैनो दस बिगासो दंबावखोमा खो गायना होलांबावगौ आरो
उम
औ नोंथाङालाय मा खालामो दासान्दि?
आंबो ओरैनो दङ न'वावनो इदिनो न'ख न'वाव इदिनो फिसा फि सौ खामानियाव इदिनो मावफालागासिनो आरो ओरैनो एसेबां खामानि मावाखैबाबो ओरैनो एसे
गरममोन नालाय न'वावबो थानो हाया गोसोबायदि इदिनो बाहेरायाव ओरैनो एसे एसे मावफालांसै आरो न'नि मानसिफोरजों।
औ
उम होमबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि खोमा नोंथां?
औ जागोन दे बुंलाय।
ओ नोंथाङाथ' हस्टेल थाखांबाय जानो हागौ।
औ
ओ नोंथाङा हस्टेलाव थानानै माबायदि मोनदोंमोन खेबसे खोन्थानो हागोन नामा हस्टेलाव मा मा सोलोंनो मोनखो बि बिनिबादै
औ ओ आंथ' हस्टेल होनबाथाय आङो बारा गोबाव थायाखै ओ जेला आङो डिग्रि फरायदोंमोन इयाव थादों आरोना एसे। बा जोङो न'निफ्राय गोजानैनाय नङा होमबा फरायनो थाहैनाय जोङो हस्टेलनिफ्राय जोङो बहुद बिदिनो सिखायनो हायो आरोना जों बहुत बिदिनो गियान मोननो हायो जेरैहाय गाव खौनो माबोरै इन्दिपेडेन्ट खालामना गावखौनो माबोरै इन्दिपेडेन्ट महरै माने जोङो